हेलौ औ खोनादों नोंथां?
गिबियावनो नोंथांसिम साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ।
दा आङो नोंथांजों माने जोंनि बरफोरनि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदों। दा नोंथाङा गिबियावनो बरफोरनि आबाद मावनायनि बागै एसे सुंदयै फोरमायथि न होनो हागोन नामा?
औ आं जा मिथियो बेखौ नोंथां नोंथांनिसिम गोबांथ आंनि आं आंबो एसेबां मोनथिजोबा नालाय। जा उन्दै जायखि जाया बै मेगनजों नुबोदों बेखौनो फोरमाय। जों बर' हिसाबै जोंनि बिमा बिफाफ्रा सासे आबादारियानोखा। ओ जोंनि बिमा बिफाफ्रा मा मावो? ओ गोबां बर' बिमा बिफाफोरा आबादजोंनो सोनारनानै थायो आरोना आबाद होनोब्ला जोङो गुबैयै ओ माइ आबादखौनो बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो आरो बर'फोरा।
औ।
माइ आबादखौ साफ्रोम न'खरावनो मावनायखौ जों नुनो मोनो गामि ओनसो
औ।
औ ओमफाय बे माइखौ मावनो थाखा थायो ज सोस ओ माइ जमायना सोमनानै खोथिया फो होनो थाखाय ओ गाजा बेरहोग्रोना लानाय जायो।
औ।
बिनि उनाव जेनेबा जोंहा हाल एवनानै लाबाय खोथिया थिलिया जायोब्ला जे
औ।
सोम साननै सानथामसोनि उनाव बोखांनानै ओ हायाव लखबनानै थास' बिलाइबा जिफोर खोबनानै दोनो आरो गाजा बेरनो थाखाय थिग बेनि उनाव माख खालामबाय ओ माइखौ खोथिया थिलिया गोमोन जायोब्ला बेयाव मा खालामो फोहैसिगोन आरो खोथियानि थाखाय माइ गायनो थाखाय बेबायदिनो ओमफ्राय खोथिया जेब्ला जौनानै माइ गायजानानै माइ गायजानो सम जासिग गोन अब्ला बेखौ फुनो फुगोन फुनायनि सिगां मा खालामगोन माखासे माइ गायगोन हाफोरखो मा खालामो ओ हाल एवनानै हाब्रु जाजासे मोजांङै गोमोन खा खालामनानै आदि मोजाङै खोनानै बियाव माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो।
औ।
औ।
दा नोंथाङाथ' जेरैबायदि फोरमायलांदों।
औ।
फोरमायलांबाय लोगोसे नोंथाङा माने बुंनानै होनो हागोन नामा माने बर'फोरा मा मा रोखोमनि माइखौ माने गोदोनिफ्रायनो बांसिन गायबोबाय थायो बे फोर माइनि नामफोरखौ एसे मोननैसो खोन्थाना होनो हागोन नामा?
औ जेनेबा आं मोनथिनायाव ओ गोदोनिफ्राय गायनाय माइफोरा जाहैबाय माइब्रा आसु माइसालि रन्जित जोसा बावा माइ गोबां दं आरो माखासेखौ आं मोनथिजोबब्ला थेवबो आं बेखौल' फोरमायबाय नोंथांनिसिम।
दा
उम बुंलाय नोंथां?
नोंथां बुंनो थाङोब्ला माने गोदो गोदाय नि आबाद मावनाया बांसिन मुलाम्फा ज सिनमोन ना आजिखालिनि आबाद मावनायाव बांसिन मुलाम्फा नुनो मोनो नों? थाव बे मोनसे
ओ। आंनि नोजोराव गोदो माने आबाद जेरै ओ बे माइखौ माने मावनो थाखाय मा खालामोमोन मोसौजों ओ नांगोल जुंगाल लानानै मा खालामोमोन खोमसि खोमसियावनो हर गेजेर ससेनिफ्रायनो मा खालामलाङोमोन मोसौखौ होलांनानै फोथारसिम हालखौ एवहैयोमोन आरो ना। गोबां सम लायोमोन आरो मोनसे आबादखौ मावनो थाखायनो आंनि नोजोराव नाथाय आथिखालाव मा जाहैबाय ओ ओ गोनोखोआरि जुगाव बेखौ खम समनि गेजेरावनो जा खामानि गोदो जा खामानि मावओमोन बेखौ खम समनि गेजेरावनो ओ मावनो थाखाय जेनेबा ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरजों मा खालामो खम समनि गेजेरावनो गासैखौबो माने कमप्लिट खालामजोबनो हायो आरो बेनि बेनिखायनो आ ओ एसे। दाब माइ माइ गायनाया नोंथांनिसिम ओ आबाद मावनायाव जेबो बे नांगौ जानाय गोदो औवाजों बानायनाय माखासे आगजुफोरनि मुं बुंनो हागोन
औ नोंथां ओ जा हायो एखौ खोन्थानोसै आङो गोदोथ' बांसिनानो औवानि आइजें आइला बानायनानै सो हालौवनाय बायदि जाखायोमोन नालाय गिबियावनो नांगोल थायोमोन आरो जुंगाल खदाल बायदिसिना आरो मै बायदिसिना बेफोरजों बां सिन गावनि बर' सुबुंफोरा औवाजोंनो गावनि आखाइजोंनो बानायनानै बेफोरबायदिखौ माने आबाद मावनायाव माने आग जु महरै बाहायनायखौ बेफोरखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो। बेफोरबायदि आगजुफोरा आथि-आ-आथिखालाव बांसिन नुनो बारा मोनलिया मानोना आथिखला जौगानायनि मुगा आरो गियाननि मुगा। बेखायनो बांसिनानो बैफोर खौ बारा बाहायनाय नुनो मोना होननानै आं बुंनो हायो आरो नोंथां। थेवब्लाबो बर'फोरहा बेजोंनो गोदोनि फ्राय एवबोनाय बेनो जोंनि मोनसे हारिमु हिसाबै माने बेखौनो जों दाब बो गनायनानै लायो आरो।
औ आथिखालाव जेनेबा आबादजों बर'फोरा फालांगि मावनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
आबाद मावनायनि सायाव फालांगि नामा नोंथां?
औ जेनेबाथ' ओ आबाद मावनानैनो माखासे गोबां मानसिफ्रा गोबां रां आरजिनो हादों आरो ना जे ओ बानलु साफाद साफादाथ' आबादाव गोलैला जेनेबा बानलु तरमुस बायदिसि सिना गायनानै आरोना नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा माबायदि जौगादों माने?
औ नोंथां ओ गोदोथ' बांसिनानो सुबुंफोरनि गोसो मेलेमाव फ्रायानो बे दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादखौल' बांसिन गोसो होनाय नुनो मोनोमोन। गोरान। आबाद मावनायखौ बांसिनानो माने गोसो होनायाव नुनो मोना मोन आरोना। थेवब्लाबो आजिखालि बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा बेफोरनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव गायनायनि आबाद मावनायनि अनगा गायैबो गोरान आबाद मावनानैसो बांसिन मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनसै आरो ना।
औ।
जेरै आलुआनि आबाद मावनाय सबाय बिमा। जोगोनार। बानलु बायदि बायदि। गोबां माने। मावनानै एसे समनि गेजेरावनो आरो आजिखालिनि बिगियाननि हेफाजाबै स खम समनि गेजेरावनो आरो एसेल' हानि गेजेरजोंबो गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
बेफोर मुलाम्फाफोरा जोंनि दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनिफ्राय बांसिन मुलाम्फा जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो।
गोदो माने बयहाबो न'खर न'खर आबाद मावग्राखाय माने गोदो मैगं थाइगंफोरखौ बायना जाहायामोन नाथाय आथिखालाव माखासे सुबुंफ्रा गोबाङानो मा जाहैबाय ओ आबादखौ मावनो नागारलांबाय आरोना बेनिखायनो ओ फालांगि मावग्राफ्राबो गोबां रां आरजिनो सुबिदा मोनबाय आरो जेनेबा। बा आबाद मैगं थाइगं मावनानै मोनसे बाजाराव लाङोब्ला गाव गावनि जिउखौ सुंथानो थाखाय गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना।
औ। दा मानसि माहारियाबो आबादनि अनगा थानो हाया। आरो आबादफोराबो मानसिया मानसिनि अनगा माने जेबो जाया होननानै जों बुंनो हायो आरो। मानोना बुहुमनि गासिबो सुबुं माहारियानो बा गासिबो जिउ माहारियानो आदारनि सायाव सोनारो। बेनिखायनो आदार आदारनि थाखाय बा मानि थाखाय जोङो आबाद खौ बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो। थेवब्लाबो गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायाव गोबां फारागथि जाबाय। मानोना आजिखालिथ' बिगियाननि मुगा जौगानायनि मुगा ओंखायनो गोबां गोदान गोदान जौगालु जोनथोर बायदि बायदिनि हेफाजाबजों माने गोबां गोबां मेलेमजिबि गोनां मानसिफ्रा गोबां गोबां माने मोजां मोजां आगजु दिहुननो हमबाय आरो। बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि आबाद बायदि मावनायाव जों गोबां हेफाजाब जाबाय आरो गोबां जौगानायबो जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा नोंथाङाबो जेबायदि फोरमायना हो होनांगौ फोरमायनाबो होबाय दा बेफोर बायदि फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय आरो जोंना समाबो जाबाय। होनबा दे दोथनोसै। नामा नोंथां।
जागोन दे।
औ दे।